औ नोंथां।
हेलौ औ खोनादों नोंथां।
नोंथांजों आङो मोनसे खोथा सावराय जागोन ना?
औ सावरायजायो नोंथां। मा खोथा मोन?
आङो एमावनि सायाव मोनसे सावरायनो सानदों।
एमावनि सायाव सावराय जा-
थिगौ ना?
अ एमावखौ अ मोनथियो माने बांद्राय गोथौयै माने फोरमायनो हानाय नङा आं नोंथां। जे सरासनस्रा- खौ रायज्लायनो हागोन आरो उम।
औ एमावखौहाय माबायदि बानायनाय जायो बेनि बागैहाय नोंथाङा एसे सावरायनानै सावरायनोसै।
अ ओ एमावखौ अ एमावनि जे बानायनाय जे जे ओ प्रसेस बि बिनि बागै आं बारा मोजां मोनथिया जे अ जे जोंनि जे अ मिथिंगायाव मोननाय जे बिफां जे बिफांनि बिलाइ बा नामखौ आं मोजाङै मोनथिजोबला जे ओ बिफांनि बिलाइफोरजों माने देग्लिनानै ओ लोखोना बिलाइ माने देग्लिनानै अ माने बेखौ बानायनाय जायो आरो।
औ खायफाया एमावखो गोथावसिन जादो होननानै राखेब दंफां होनाय दङ खान्थाल बिनाय बेफोरखौ होनाय नुनो मोनो आरो ना।
औ जे अ जे लेब बबेबा बिलाइनि जे दंफां बिगुर होयोबा बा बबेबा बिलाइनि जे ओ दंफांनि बिलाइखौ होयोबा मानि एसे गोसा जानाय अ मानि उम। एसे रुइदब जानाय बिदि ओंखारनायखौ जौखौ ओंखारनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जे जोंनि जे गोदोनि फ्रायनो जे बर'फोरनि ओ जे बे ओ बानायबोनाय जे आदब खायदाजों जे जोंनि जे जौ ओंखाम मावनायाव माबायदि ओ मावोब्ला जे जोंनि बे ओ जौआ मोजां जागोन बिनि सायाव जे सानखांलायनानै जोंनि गोदोदाय आजौ आजौनिफ्रायनो जे बे एमावखौ दिहुनबोनाय जादों नोंथां।
औ।
उम दा बे जोंनि बे फरजासिम दा बे ओ सोलिलांगासिनो नोंथां दा नोंसिनि साइडथिंबो जे एमाव जे बानायनायनि जे जौ दिहुननाय बेखौ दाबो ओ खालामबाय थायो नामा नोंथां?
बेखौहाय सिगां गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय होननानै ओ बर'नि मोनसे खामानि बा नेरसोन महरै दासिमबो बेखौहाय ओ मावबाय थानाय जायो बे जौ सावनायनि गेजेरज जोंनोहाय खायफाया न'खरबो खुंबोनाय नुनो मोनदों गावनि गथ' गथायाइफोरखौहाय ओ गोजौ थाखोसिम सोलोंथाइ होनायखौबो नुनो मोनदों। सिगांनि समावहाय जौआहाय ओ फालांगि बि बिथिङाव एसेबां नङामोन होननाय खोनायो आरो ना। सिगांनि समावहाय ओ न'आव लोंनो आन्था एबा खिनि न'आव लोंनो लोंनाय खिनिखौल' सङोमोन होननानै मिथिगौ आरोना। ओ दा आथिखालनि समावहाय जोङो जौखौ फालांगियारि बिथिङावबो लांनायखौ नुनो मोनो आर ना फालांगगिरि बिथिङावहाय लांनानै जोङो गोबां जायगा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिमबो दैथायहरनानैहाय ओ रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो ना जोंनि ओनसोलफोरावहाय बिदिनो जौ सावनानैबो जौगानाय न'खरफोर दङ आरोना। नोंथांमोननि ओनसोलावबो जौ सावनानै जौगानाय न'खरफोर दङ नामा फंनैसो फोरमायनानै होनाय
नंगौ नोंथां जे जोंनि एरियाथिंबो जे जौ फाननानै जौगानाय बे दंसै आरो थारमानि जोंनि जे जौ फाननानै जे जौनिफ्राय जे अफ्रि ओंखारनाय जौ मावनानै जौ अफ्रि ओंखारनाय बे अफ्रिखौ अमानो आदार होनानै बिनि अमानि अमानि मोननाय फाननानै मोननाय रांखौ मानि मोजां फराय फरायनायाव माने बाहायनाय जे बै आरो जौजों मोननायनि जे रांखौ माने मोजां फरायनायाव गावनि गथ' गथायफोरनि फरायनायाव जे गावनि न'खर दानायाव मोजां बाहायनाय आथिखालाव बिराद नुनो मोन्दों सोलोंथाइ दि दानि जे सिगांनि जे जौ मावनाय जे दानि जौ मावनाय एसे फारागथि दं मानो होनोब्ला जे सिगांनि जे जौ मावनाय जे गामिनि जेनेबा सावरि बादालि जानाय जे बबेबा मोनसे खामानियाव जे बाहायनाय माने जयैनो मानानि जौ संनाय बा न'आव लोंनो जौ संनाय बेनि बागै अनेक मानि जौसंनानै लोंलायोमोन थारमाने दानि जौआव जे जौ जोंनो जे न'खर सुंथानाय जौजोंनो जे फरायनाय गाननाय जोमनाय न'खर सुंथानाय अनेक मानि मोजां लेभेलसिमाव फैदों आरो नोंथां
दा नोंथांमोननिथिंबो बे जौ मावनाया माने गोबाङैनो दं नामा
औ दङ जोंनि ओनसोलावहाय गुबुन हारिफोरनियाव नुनो मोनो आरो जोंनि बर' हारिफोरनि खाथि खाला ओनोलफोराव नायोब्ला जौ सावनानैनो न'खर खुंनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ जौ सावनानैनो बिदिनो जोंनि फोरावबो अमा फिसियो गोबां बिबांनि अमा फिसिनानैहाय गोबां मोजां मोननानै गावनि न'खरखौ फोजौलांगासिनो दङ फालांगिरि बिथिङाव दावगालाङो नोंथाङा मोनबोसे रोखोमनि जौ दङ होननानै मिथिगौ एसे फोरमायनानै होनाय
अ जोङो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जे बर'फोरा जे मावबोनाय बे जौ बेखौ आ औ मोनथाम केटेगरियाव बानायबोदोंथारमोन नोंथां जेरै जौ बिदैनि जे माइब्रा माइब्रानि मोनसे जौ ओ बानायो बिनि उनाव मास फथानि जौ बानायबाय बेनि उनाव बे जौ गोरान होनो बेखौ बानायो मानि बै जौ माइब्रानिखौ मानिे माइब्राजों माइब्रा ओंखामनिजों बेखौ बानायनाय जायो आरो आरो बिनि टेस्टा मानि गोदै मानि लोङोबा मिस्थि बायदि बेबायदि गोदै ओ म हराव सोलायो आरो जे माइब्रानि बानायनाय जे माथानि माथानि बानायनाया जे बेनि जे गोथाव बियो गोदै नङा मानिे ओ मिडियामानो बुंजायो आरो नोंथां जे आरो बे जौ गोरान बियो गोसा एसे गोसा जानाय जायो बे एमाउटजोंनो बे खामानिखौ मावनाय जा जायो नोंथां जेरै ओ एमावनि सायाव एमाव ओ ए-एमावा एसे जुदि ओ गोसा मोजां खरा होयोब्ला ओ जौआ गोसा जानोसै जुदि एमावटनि जे ओ बानायनाया जुदि खमब्रा बा बेनि जौनि ओ माबाया खम जानोसै गुना बेबायदि
ओ नोंथाङा जौखौहाय माइरंनि अनगायैबो गुबुन बेसादफोरजोंहाय एमाव बाहायनानै बानायबोनाय जौफोर नुबोदों नामा फोरमायनानै होनायसाय
ओ एसे होनफिननाय नोंथां माबै होनदोंमोन
माने जोंनि माइरंनि अन गायैबो गुबुन फिथाइ सामथाय जों एमाव बाहायनानै जौ बानायनाय
ओ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि जे बर'फोरनि सुबुं माहारिफ्रा जे एमावजोंल' नङा जोङो ओ मिथिंगायारि जे मोननाय फिथाइ सामथाइ जेरै सेलेखानि जे सेलेखानि फिथाइजोंबो जे जोङो जौखौ बानायो आरो ओ आमलाइनि आमलायनि फिथाइजोंबो जों जौखौ बानायो आरो बेनि उनाव दङ जाम्बु अनेक बायदि ओ मिथिंगायारि मोननाय जे मिथिंगायाव मोननाय जों गासैबो ओ फिथाइ सामथाइजोंनो जोङो ओ जौखौ बानायनाय जायो। नोंथां। आरो बेनि टेस्टफ्राबो एसे आलादा आलादा रोखोमनि आरो। जेरै ओ सिलेखानिखौनो सिलेखायानो एसे गोखा जायो गोखायैनो माने ओ लोंनो मोजां आरो थारमाने आमलाइनि आमलानि दैसोब बिदिनो अनेक जेनेबा बे फिथाइनि रसा माबायदि बे रसनि ओ रसनो ओंखारनाय जायो नोंथां।
ओम
हेलौ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
औ। दा जोङो जे ओ एमावनिफ्राय दिहुननाय बे एमावखौ दिहुनजेननायनिफ्रायनो जोङो बर' हारिया एसेब्लाबो ओ आगानसेब्लाबो दावखोदों होननानै जों सानना लानांगोन नोंथां।
औ-औ सनानैलांगोन।
जौ सावनानै जोंनि ओ हारियाहाय गावनि न'खर सुंथानो हादों बेबो मोनसे ओ गेदेर बाख्नायथावना खामानि आरोना नोंथां।
जे जोंनि अनेक जे गोरिब न'खरनि ओ मानसिफ्रा जिउ खुंनायाव जे ओ मोनसे उम ओ गाहाय बिफाव लायो होनोब्ला बेबो मोनसे होननानै बुंजायो नोंथां।
औ नंगौ। बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनिसै।
जागोन नोंथां दे जों रायलायनायखौ एसे खिनियावनो होनथ'निसै।